हेल'
औ हेलौ खोनादोंना
औ खोनादों
औ औ औ माने मोनसे आयदाखौ साव औ मोनसे आयदाखौ माने मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांनो
औ
बर'फोरनि जिहेथु दानाय लुनाय
औ
बे दानाय लुनाया गोदो आरो आथिखालनि गेजेराव रुजुलायोब्ला माबादि फारागखौ नुनो मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा जुदि माबाफोर थिोबब्लाबा एसे नोंथांनि जे रोंगौथि बे रोंगौथिनि गेजेरजों फोरमायना होनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय आरो
आं बेफोरनि औ आं बेफोरनि थाखोथ' एसे मोजां रोङा अब्लाबो मा मा आं मा नुदों बेफोरखौ बुंगोन आरो
औ औ
जेनेबा बिदि आगर एरनाय बिदि आरो ना
जे माने दानाय लुनायनि सायाव जे नोंथांहा जा एसे एनै मिथियो बा गाननाय जोमनायनि सायाव जा एसेन मिथियो आरो जुदि नोंथाङा गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनायनि सायाव एसेबां जुदि बुंनो हानायनि रोंगौथि गैयाब्ला जखिजाया मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन आरो
औ बिनिथ' बारा रोङा ओंखायनो आयदाखौ एसे सोलायनो नांगोन नामा
औ दे नोंथांनि बायदिनो सरायबानो जाबाय
औ माने एसे आयडयाालायदि जिखुनु नोंथाङा माबादो आरो सेलेक्ट खालामदो आरो
अपब्ला खानायाखाय अप
औ औ
आबाद मावनायनि बागै हागोन नोंथाङा
औ हागोन हागोन
औ औ दे द एसे मिथियो नोंथाङा फोरमायना होबानो जाबाय आरो
औ
उम
जिखुनु मा आबाद माने मा आबादनि बारै मिथिनो माने बुंनांगौ एसे बुंहरनो हागोन नामा
औ माने जिहेथु बर'फोरनि आबाद मावनायनि बागै आरो गुबुन ओनसोलाव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गोदोनि समाव बा दा आथिखाल माबादि थासारियाव दं सोलायसोल' जादों नामा दा सोलाय सल' जादोंब्ला मा मा बिथिङाव जादों बा मा मा बिथिङाव जायाखै ओमफ्राय नोंथांहा मा एसे जेसेबां रोंगौथि दं बेनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होबानो जाबाय आरो
औ माने जोंबोथ' दायो एसे माबा आगोलनि खोथाखौ एसे मोनथियाना सोरबा सोरबा आगोलावबो दङमोन जोंना बर'फोरना बिदिनो माइ गायनाय एबा न'नि बारिफोराव एसे आबाद मावनाय बिदि दंमोन आरो द दानिथ' बांसिन नुनो मोनो माइ गायनाय आलु गायनाय बिदि मैगं फोनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा जों जोंजोंहाय
औ
ओमफ्रायहाय दायो आं बांसिन मिथिनाया बेनो जाबाय माइ गायनाय आरो
औ
माइ गायनो थाखाय जोंना हा थानांगौ
उम
माने हा माने दुब्लि जिखुनु आरो ओमफ्राय दुब्लि दुब्लिखौहाय एसे फोसाबनांगौ गायनायनि सिगां ओमफ्रायहाय एसे दब्लायसे बा दब्लायनै हाखौहाय हायावहाय दि खोथिया फुनांगौ आरो खोथिया जाबाय माइखौहाय माने बोराय माइखौहाय सोमनानै सानस्रिना एबा सा साननैनि उनाव एसे गाजा गहोनानै मोनसे माबा मा होनो बे फोसाबनाय दुब्लियाव फोनांगौ आरो
उम
बेनि उनावहाय जोंना बे बे मा होनो खोथिया गोजौ जासान्दि ब बाखि मा होनो बेखौ बाखि दुब्लिखौबो एसे साफा खालामनांगौ आरो
औ
जोंना हालेवनाया मोनथाम रोखोमनि थायोना
उम
मोनसेया बिगखौथ' बांद्राय रोंला मा मा होननो अब्लाबो खोनथाम हालेवनांगौ आरो लास्निखौल' मोनथियो बेखौ बर' होनाय होनो आरो जोङो
बर'ननाय फोमोननाय बा बर'ननाय आरो
बर' बर' होनाय आरो बेहाय बर' औ औ
औ
ओमफ्राय बे बर' होखांनानै हाखौ एसे मा होनो बेखौ लाथ हाबो होनजायोना एसे हाब्रु हाब्रु खालामो आरो बिनि उनावहाय खोथियाखौ माबा बेखौ' मा होनो बेखौ फुसिगोन
औ
खोथियाखौ फुनायनि उनाव साननै सानथामनि उनाव माइ गायसिगोन आरो जेब्ला माने जिखुनु बे जे दुब्लिखौ फोसाबदों बे दुब्लियाव गायसिगोन आरो
औ
खाथि खाथि ओ माने मा होनो बेखौ फांनै फांथामसो खाथि खाथियाव गाय गोन आरो। ओमफ्रायहायो
ओमफ्राय जेब्ला बियो देरगोन अब्ला ओ गोरान जागोन जे अब्ला माइखौ माने बेखौ होनो मा-माइआनो होनजासिगोन।
औ।
एखौ बेखौहाय हानांगौ आरो। हानायनि उनाव न'नि न'आव लांगोन आरो न'आव माने हानायनि उनाव बेखौ खानानै दोनगोन जहैनो खागोन ओमफ्रायहायो दानि मानसिफोराथ' न माइ माइ रोगाग्रायाव माने बेखौ एसे ओ मुथा गिदिरै खानानै माबा मा होनो बेखौ मोजांबो माबा बुंनो हाला बे मा होनो जिखुनु बेखौ रोगागोन आरो न'आवहाय।
औ। खोथिया आखाखौ होनदों नामा नोंथाङा? खोथिया आखाखौ होन्दों नामा नोंथाङा?
दानाव दा नाथ'
हो खोथिया आखाखौ होनदों नामा नोंथाङा? बे जे खोथियाखौ खुनानै जे खायो बेखौ होनदों नामा नोंथाङा?
ओ ओ माने माइ माइ मोननानैहाय।
अ माइ मोननानै हानायखौ होनदों नामा बजा बै माइ फजाखौ दं नामा नोंथाङा? अ ओं।
बेखौहाय न'आव लांनानै दानाथ' सिगां सिगांनि मानसिफोराथ' मा होनो बेखौ ओ मोसौजोंनो नारा होनो होयोमोन ना एखौ। बिदिनो खालामोमोन नाथाय दाने औ मारा होनाय मारा होनाय।
औ औ।
ओमफ्राय दानथ' बांसिन मानसिफोरानो ट्रेक्टरखौनो बाहायो। बे दाना निउ टेक्न'लजिफोर फैबाय। बेयावनो माइ गायनाय माइ हानाय माइ मारा होनाय बेफोर जाजोबो आरो खोनसेआव मानायाव बेदि मिचिन नि हेफाजाब जाजोबो आरो।
औ।
ओमफ्रायहाय बेखौ मारा होनानानै बेखौ माने जाय फिथाइखौ माबागोन बेखौ ओ जोंनि न'फोराव बाख्रि एबा माबा मोनसे माने दोनग्रा जायगा बानायगोन आरो। बेवहाय ज' दोननानै जेब्ला ओ मा होनो न'आवहाय बे माइरं गैया जायो अब्लाना बेखौ इउस माने बाहायो आरो।
औ औ।
बेखौ माइ मिलाव लांगोन बे मा होनो बेखौ औ काबाद बे माइ माइ होनोना बेखौ। माइनि सिङाव जे माइरङा थायो बेखौ जुदा खालामो आरो एक्सत्रा एक्सत्रा खालामो आरो औ औ। औ जुजाय जुजाय जुजाय एबा गुन्दैबो होनजायो बे जेखौ अमाफोरनो होयो ना?
ओमफ्रायहाय बेखौ जेनेबा सौखांनायनि माइ सौनायहोनायखौ सौखांनायनि उनाव बियो संनानै जाजासिगोन आरो बिदिनो माने प्रसेसा बिदिनो जायो आरो ओमफ्राय नोंथांनि साइदावहाय माने नोंथाङा आंना आंथ' आंनाथ' बारा मोजां जायासै जानांगौ बा नोंथांनि माबा नोंथांनिसिम बोरै एसे बुजायनो हागोन नामा आरोबाव?
जोंनिथि आबाद मावनायनि बेलायाव नामा नोंथां माने आबाद मावनाय औ हागोन हागोन माने गाहायै जुदि जों बर'फोरखौ बिदिन्थि ओ महरै लानानै जुदि सावरायोब्लाथाय जिहेथु जों मि मिथिखायो खोनायो जों गोदो गोदायनिफ्राय जों नुबोआखैब्लाबो जोंनि गेदेर सुबुंफोरनि खिन्थानाय फोरमायनाय बा माब्ला बिजाबाव लिरनायफोरनिफ्राय जों मिथियो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा मोनसे उम आबाद गाहाय हारि आरो
औ
नङा होमबा आबाद मावनानै बिसोरो गावनि न'खर सुफुङो माने उखै जानायनिफ्राय बिसोरो माने गावसोरखौ रैखा खालामो आरो दा बे आबाद मावनायफोरनि बेलायाव गाहायै जों माइ आबादखौनो मख'नो हाबाय दा माइ आबादनि अनगायैबो आरो गोबांथार रोखोमनि आबादफोरखौ बर'फोरा गायो बा फोयो दा बेनि बेलायाव नोंथाङा जिथु माइ आबादनि बाथ्राखौनो बुंखाबाय उम बेनिखायनो माने जोंनि ओनसोलाव जुदि माबायोब्लाथाय बुङोब्लाथाय जोंनि ओनसोलनि बाथ्राखौहाय बेनो जोंनि ओनसोलावबो बे एखेयानो जिहेथु बर' हारि हिसाबै जोङो माइ आबादखौनो बिथा खालामनानै बिसोरो थांनानै थायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेसर फाथो देमसि मारा सबाइ ओमफ्राय
औ
बि बेना गुबुन गुबुन आबादफोरखौहाय मावनानै बिसोरो माने ओ रां खा माने फाननानै बेफोरनिफ्राय रां आरजिनायखौ नुयो आरो दा बिनि बेलायावहाय जुदि सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोदो आरो दानि रुजुनायाव जिहेथु नोंथाङाबोथ' एसे आवगायावनो बुंलांखाबाय टेक्न'लजिनि जिथु गोदान गोदान दिहुनथाइ बेफोर दिहुनथाया ओ गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव जेरैबायदि गोहोम खोख्लैदों थिग बेबायदिनो बर' हारिनि गेजेरावबो बेफोर गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जायो जाहोनाव गोदो समाव जिहेतु नांगोलजों हालेवनानै बा मोसौजों हालेवनानै आबादफोरखौ गायनाय जायोमोन खानाय जायोमोन आथिखालाव नाथाय दङ दासिमबो नांगालनि बाहायनाय बा मोसौजों हालेवनाय नाथाय बिनि अनगायैबो माने गोदान जिहेथु ओ मोनसे दिहुनथाय मोनसे मेचिन बा जन जन्थ्र बे जन्थ्रआ जायखौ ट्रेक्टर होननानै बुंगोन बियो जोंनि ओनसोलावबो बर' हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव माने बियो जायगा लाफैबाय आरो दा बेनि अनगायै बे हालेवनायनि अनगायैबो बा ट्रेक्टरनि अनगायैबो मोन माइ मारा ोन मेसिनफोर ओंखारबाय दा बेफोरनि गेजेर ोंबो माइ मारा होनायखौ नुनो मोनसै नाथाय सिगां समावहाय मोसौजोंनो माइ मारा होनाय जायोमोन दा बेयावबो बे मेसिना जायगा लाफैबाय आरो माइ आबाद बेखौ जुदि रायखाङोब्ला बेखौ जानायनि जिथु प्रसेस नोंथाङाबो एसे आवगायाबनो होनखाबाय। दा बेनि फ अबथु सिगांनि समाव आइजोफोरा मा खालामोमोन माइखौहाय आबाद मावनानै जेब्ला माइ खौ फिथाइ मोनो बे जाहैजानाय समाव मोनो बेखौहाय मामोन उवाल गायजोंनो देनानै बा सोंनानै बेखौहाय माइरं गुदे फनानै बेखौ जानाय जायोमोन आरो ओंखामरै संनानै नाथाय आथिखालाव बेनि बेलायावबो जिहेतु मेसिननि फैबाय बाइम संग्रानि दा बेयावबो माइ माइखौहाय संनानै बेनिफ्राय दा जोंनि गेजेराव अमाल गायनि बाहाया एसे एनै खमायदांनो' हमबाय आरो नाथाय ओ जोबथारदों बा फमाय जोबथारबाय बा गैथारला बेनि नोजोरा बे बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै। जो मथि खालामखौ जिहेथु मानोोन जोंनो समनि आंखाल नङा होनब्ला दा बे समनि आंखालाव जोङो मामोन ट्रेक्टरजों हालेवनाय बबा माइ माराखौ मेसिनजों मारा होनाय बा माइखौहाय जोङो मिलावहाय सौ नाय दा बेफोराव जोंहा माादों थाब समनि गेजेरावनो जों मावनानै लानो हादों आरो बेफोरखौ थाब समनि गेजेराव जितु मावनानै लानो हानायलाय गुबुन आरो गोदान गोदान खामानिफोरखौ जोङो माने मावलांबाय थानो हादों आरो। बेफोराव माने जोङो मा होननो हागोन माने आवगायनायखौ जों नो मोनो आरो समखौहाय जोङो पेसेन्ट होनो रोंनायखौ मोननो हायो। मानिे नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां गोदान